हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। दिनै जों सावरायगोन न'आवहाय मा मा फिथाइ सामथाइ गायनानै मोनो। औ खोनादों नोंथां।
जेरै- जों न'आवहाय थाइजौ फिथाइ आनारस फिथाइ
आरो थालित फिथाइ आरो लिसु फिथाइ लेरख' फिथाइबो मोनो आरो नाचफुथि फिथाइ आरो औ नोथां खासफल फिथाइबो मोननो हायो। औ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों। खोनादों नोंथां। आ थालिर फिथाइबो मोनो दा नोथां औ
दे बिदिब्ला।